औ औ आं नोंथांखौ कल खामलामनाय जाबाय बे मोनाबिलि समाव सिटियावनो नों खो नोंथांनिसिम मोनाबिलि समनि गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरबाय आरो बे समाव आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय ओ लायरायनो सानदों आ गोदोनि दिनाव मानसिफोरा जेरैहाय स ओ बोलो गोरा आरो मोजांहै था जिमहै थायोमोन सानाय सु सुनाय गैया बेफोरबायदि जों नुयोमोन गोदोनि दिननि ओ मानसिफोरखो नाथाय दिनैनि दिनाव ओ गोबां मानसिफोरा बेमारख फोरखो बेमारफोरजों खहा जालांनाय खो जों नुनो मोनदों। बेफोर जाथायफोरा मा कार'नाव जादों बिनिजों एसे सोमोन्दै नाय बिजिरनो होननानै आं नोंथांखौ फन खालामनाय जागोन रायलायजागोन ना नोंथांजों? बेनि सोमोन्दै औ जों औ ओ जों दिनैनि दिनाव नायोब्ला ओ गोबां बेफोरबायदि जोंनि मानसिफोरा ओ खेथि बाथि खालामनो बा आबाद खालामनो ओ खालामनो रोङै आ बा अलसिया बेफोरबायदि जालांबाय आरो बेफोरबायदिनो मेगं थाइगं न'आव बा गावनि गावनि हायाव मेगं थाइगं गायनानैबो जानायखो जों नुलिया। फैसा थानायलाय बेफोरबायदि बाजारफोर फ्राय बायनानै जानायफोरखो जों नुयो आरो बि दिनो ओ जाय फोरा बा जा जायफोर आबादारिफोरा आबादफोरफोरखो बा मैगं थाइगंफोरफोरखो गायनानै लाबोयो बिथांमोना ओ बे आबाद। खो फिथाइ सामथाइखो बा बे आ मेगं थाइगंफोरखो आ गोबां बेफोरबायदि बिनो आ दावाइफोर बा आ मुलिफोर होनानै आ गेदेर जाहोनाय नै फेदेरनानै बा गोदोर बेफोर बायदि जाहोयो फिथाइफोर आरो बे बेखोनो बाजाराव फाननो लाबो बोयो बेखौनो दानि मानसि आ बायनानै आ गावबा गावनि न'आव जायो जेे बुहुद केमिकेल थायो सुयोब्लाबो बेयाव एसे एनै केमिकेला थालाङो होननानै जों मिथिनो मो जेरैहाय डक्टर बुङो बिदिनो बेफोरखौ जानानै दिनैनि मानसिफोरा गोबां बेफोरबायदि ओ जिउ खहा जादों बा सानाय सुनाय साख्रुब सुख्रुब आ बा आयुफोराबो खम जालां दों आरो बिदिनो लोमजानाय साजा जानाय बे बेफोरबायदि बेमार आजारफोरा जादों जों नुनो मोनदों। नाथाय जों गोदोनि दिनाव नायोमोनब्ला जोङो नुदों नुबोदोंमोन आ जाहाते गाव गावनि न'खरफोरावनो जि एसे एनै हा दं बेयावनो मेगं थाइगंफोरखो गायनानै जाब जाबोनायखौ जों नुदों बिदिनो जाबोदोंमोन जेरावखि हासार हिसाबै गोबोरखि बा बेफोर बायदि गोबोरखि बा हा बेफोर बायदिखौनो हासार हिसाबै बाहायनानै मुलि बायदि बाहायनानै बिजोंनो। फेदेरोमोन आरो मोजां मोजां फिथाइफोरखौ जानायखौ जों नुनो मोनो। मोन नाथाय। बे बिबायदिनो फ्रेस जायोमोन फिथाइफोरा जेरैहाय साफ फा मोजां बिजानु गैयै बेफोर बायदि साफा जायोमोन मुलि बो जोरो आयुफोराबो गोबाव जायो जों जों दायो गामिफ्राव नुनो मोनो गोबां आबै आबौफोर दङ । बिथांमोननिफ्राय जोंनि जिबनासो दायो बैसो जायालासेनो गुबुन बुहुत साख्रुब सुख्रुब नाथाय बिथांमोननि जिबनाव । बिथांमोननि देहाया साख्रुब सुख्रुब गैथ'वा दा दसे मानो होनब्ला बिथांमोना ओ जिफोरखो ओ साफायै ओ गायदों मैगंफोरखौ बेफोरखौ मोनजाबोनायखाय बेफोरबायदिनो होननानै आं सानो दायो बे समाव आं नों थांनो बिनि सोमोन्दै एसे बिजिरनो थाखाय सम होबाय नोंथाङा बे समखौ लानो हागोन
ओ नोंथाङा जिेफोर बुंबाय नंगौ सिगाङावहाय जि बेरामफोर जायामोन बा दानिया जि जायो बेफोर नोंथाङा जि जे जाहोनफोरनि थाखाय जायो बेफोरखौ नोंथाङा जे बुंबाय नंगौ ओ आगोल सिगाङावहाय बिदिनो गावगाय गावगायनो गायनाय बारियाव गायनाय मैगंफोरखौ जायोमोन बिफोरनि थाखायनो जेबो जायामोन आरो जानानै जे आगोलनि मानसिफोरा बिदिनो गोबां गावनो किथि बाथिफोरखौ खालामो मावोमोन बे गोलोमदैफोरा ओं खारनायजों माने जायोब्लाबो गोलोमदै फोरा ओंखारनाय जों बेफोरबायदि बेरामफोराबो बां जानो हायामोन नंगौ आरो दानिखौ नायोब्ला जोङो ओ दानिफोरा माने बिदिनो जासिगोन ना बेदरफोरखौथ' गोबां जायो बिदिनो जासिगोन जानानैहाय बा बिदिनो हासार लाय मैगंफोर बिदिनो मैगं बिलाइ गोथांफोरखौ बे हासार होनाय मैगंफोरखौ दावाय होनायफोरखौ सो जों मोजां सुवा लासिनो जे जों जायो बेफोरखौ जानानैबो जोंहा माने बिदिनो किदनिफोरावहाय बा लिभारफोरावहाय बेफोरबायदि प्रब्लेमफोरा जाहैयो नङासै बेफोरबायदि बास बेफोरबायदि प्रब्लेम फोरा जाहैयो बैफोरनि थाखायबो जोंनि देहाफोरा नस्थ' जालाङो बेफोरबायदि आगोलनिजों जों माने रिजायनो हायै बदि जों जाहैयो बेफोरबायदि आरो गोबां मानसिफोरा माने खायसे सिनिफोरखौ बांद्राय जानानैबो बेफोरबायदि सिनिफोरखौ बांद्राय जासिगोन जानानै बिदि मोखै गोखा गोखैफोरखौ जानो रोङियाव बेफोरबायदि सुगारफोरखौबो जों दानि दिनावहाय बांद्रायखौ जोङो जानायखौ जों नुनो मोनो सुगारफोरजों बिदिनो देहाफोरा नस्थ' जालाङो हामलांनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदि ओ माने जानानैहाय बिदि खामानिफोरखौ जे जों दानि दिनफोरावहाय गोरायै बिदि दुब्लि फोथारफोराव थांनानै खामानिफोरखौ जे मावनाय जाया जोंनि गोलोमदैफोरा जे ओंखारनो हाया बैफोरनि थाखायबो माने जोंनि दानि दिननि मानसिफोरनियावहाय बेराम आजारफोरा गोबां जानाया जानो माने गोरलैसै सिगांनि बायदि जे नंलिया बेफोरनि थाखायबो जायो जाहोनफोरा बेफोरबो आरो जों बिदिनो बाजारफोरनाय लाबोनाय बा बिदिनो फिथाइ सामथाइफोरखौ बिदि थाइजौफोर बा बिदिनो आनारसफोर थालिरफोर दानाथ' बेफोरावबो गोबां गोबां माने मुलिफोरखौ होनानैसो फोमोननाय जायो नङासै बैफोरखौबोथ' जोङो दायो दानि दिनाव जों जायो बेफोरखौ जानानैबो जोंनि बे माने देहाफोरा लोरबां जालाङो बा बेबायदि बेराम आजारफोरा जोंनि देहाफोरावहाय मोनदांनो हायो बा जों देहा जोंनि ओ लोरबां जालांनाय देहाफोरखौ जों मोननो हायो बे बेफोरनि थाखायबो आगोलनि दिनावहाय गाव गायनो बारिनिफ्राय खानानै जायोमोन थालिरफोरखौ बा आनारसफोरखौ बेफोरबायदि जायोमोन दानिया गायला नालाय बे मुलि होनानै फोमोननायफोरखौनो जों जा जानानै जोंनि देहाफोरखौहाय जोङो लोरबां जालायनायखौ जों नुनो मोनो नोंथाङा ओ बुंबावनो हागोन ना
बुंलांदों बे थार बाथ्रा आरो मेगनजों नुबोदों बेफोरबायदि ओ जिफोर खोथाफोर बुंदों बेफोरबायदि ओ नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो जा नुबोबाय थादों ओ बिनि सायाव आं एसे गोथौहै ओ नायबिजिरनो बा सावरायनो गोसो जाबाय ओ जि नोंथाङा बुंलांनाय जिफोर ओ फिथाइ-सामथाय बेफोरावबो जिफोर फोमोननानै बा ओ दावाइफोर होनानै बेखौ फोमोननानै फानो जायो बेफोरबायदि ओ जेबो बुस्थुफोरा ओ फिथाइ सामथायानो जा मैगं थाइगंआनो जा जि बाजारफोराव मोनो बेफोर गासैबो बिदिनो मुलि होनानै फेदेर नाय फोलाव बेबायदि ओ मैगं-थाइगं फोर आरो फिथाइ-सामथायाइफोर बेफोरफोरखोनो आ जोंनि दानि जुगनि मानसिफोरा गोबां बायनानै जायो नाथाय जों सिगांनि गोदोनि मानसिफोर खोनायोब्ला बेफोरबायदि ओ बाजाराव फाननाय फिथाइ-सामथाइखौ जों जानायखौ नुलिया ना गावनि न'आवनो गासै बेसेनखौ मिथिगो मिथिग्राखाय गावनि न'आव फांसे फांनैबाबो फिथाइ-सामथाइनि बिफां गायनानै लायो आरो जि बे बिफाङा जि फिथाइ होयो बेखौनो साफायै ओ जेबा आ मुलि होयै बेफोरबायदि मोनजायो आरो थाजिम बोलो मोनो होननानै गावबा गावनि न'आव गायना लानाय खो जों नुनो मोनो गोबां फिथाइ सामथाइ आरो लोगोसे जायफोरा हा दोङो बिथांमोना बोराय अ अबस्थाब्लाबो बिथांमोना मोनथिगौ जे जि बाजारफोराव मैगं थाइगं फानो बेफोरो गोबां बेफोरबायदि मुलि होनाय ओ जायो बेनिखाय बिथांमोना खस्थ' खालामो बोराय अबस्थाबाबो खस्थ' खालामनानै गाव गावनि जि हा हु‌ बेफोराव ओ जि आबाद मावनानै बा मैगं थाइगं गायनानै ओ जादों आरो जिउ खुंलांदों बिदिनो जों नुदों आरो दिनैनि दिनफोरा दिनैनि दिनाव गोबां दिनैनि मानसिफोरा गोबां बेफोरबायदि ओ गो बां खामानिजों बेस्थ' थानायलाय बेफोरबायदि ओ आबाद फोराव गोसो होला जि मोनदों बेखौनो जादों आरो जि फानदों बे खौनो लाबोदों गासै बे बे जि बाजारावहाय जि मैगं थाइगं बा फिथाइ सामथाइखौ फानदों बिनि मोनसेबो ओ सोङा लासेनो जि मुलि होदों ना मुलि होआखै बेफोरखौ सोङा लासेनो पाता खामा लासेनो बेबायदि बायदों जादों । बिदिनो जिबनफोरखो बारहोदों आरो बिदिनो गोबां बेफोरबायदि खालामनायनि थाखाय गावखौ थाल लायैनि थाखाय बेफोरबायदि गोबां दिनैनि दिनाव आजारफोरखौ जों जानायखौ नुनो मोनदों बिदिनो ओ टि बिफोर जानाय बा बेफोरबायदिनि किडनि दडमेज लिभारफोराव गारायफोर जानाय बा आय गासै बेफोरजों जोङो जादों ओ जेरै डक्टरनियाव थाङोब्ला बुङो ओ जेन मैगं-थाइगं बा ना-बेदर बेफोरबायदिखौ बारा ओ केमिकेल गोनां बुस्थुफोर जानायखाय ओ बेफोरबायदि जादों होननानै ओ ड क्टरा फोरमायो जों मिथिनो मोनो गासैबो बे आजारफोरा बिनि थाखाय जादों नाथाय आंनि बुंनांगौवा बेसो जे ओ दिनैनि दिनावबो जुदि मानसिफोरा खेथि खालामोबोब्ला साब साब साखोन सिखोन साफाहै मुलि होआलासिनो खेथि खालामोब्ला बा आबाद खालामोब्ला मैगं थाइगंफोरखौ दिनैनि दिनावबो मानसिफोरा ओ मोजाङै गोग्गो बोलो मोनना नै आयुफोरा बारि गोन आरो सानै सुख्रुब सा साख्रुब सुख्रु ख्रुबफोरा खम जागोन होननानै आं सानो ओ बि बे गासै जों लायरायनाय जि आजारफोरा जेरैहाय जायो मा जानानै मा जानानै जादों बेफोरनि सोमोन्दै जों रायलायबाय दा बेसाङावनो दोनथ'नो सानबाय ओ नोंथांनि सि सिम गोबां गोबां साबाय हर बिदि सम होनायनि थाखाय आंजों रायलायफानायनि थाखाय हामबायसै।
औ औ जागोन दे।